औ खोनादोंना नोंथां अ मा खालामदों नोंथाङालाय
आङो नै ओरैनो जिरायनानै दंथ'यो
अ
नोंथाङालाय ओंखाम जाथ'वाखै दा संखांजोब्बाय आरो ओंखाम ओंख्रिया
ए आंबो नै दंथ'यो ओंखाम जाखांनानै जिरायदों दसे
अ
ओमफफाय बिदिनो जिरायनानै बिदिनो सेरजा दामदोंमोन आरो आं नों फन हरनायनि सिगां दाथ' गोलोम गोलोम बोथोरबो जाबाय माबाबाय नालाय गरम बन्द'बो नालाय ओमफ्राय नै जा गामियाव गथ'फोरखौ बिदिनो दोरोङारि दामनाय देनायनि फोरोंनाय लादों आरो
अ ओरैनो दा मानिानि गासिबो जायगायाव वार्कशप सोलिदोंनो आसाम सरखारनिफ्राय नामा
बे गामिनि स्कुलावहायनो फोरोंगासिनो दङ औ नोंथां बिदिनो गामिनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बे गरम बनद'आव ओरैनो थास्लाय स्लाय बिदिनो मोजां बिथांखि लादों आरो सरकारा मोजां मोनदों आङो बिथांखिखौ
औ ओरैनो मा मा दङ
ओरैनो ओरैनो दामनाय देनायाथ' थाबाय खाम सिफुं सेरजा फोरोंनाय लोगोसे मोसानायखौबो लाफादों होनदों आं नायनो मोननाय जायाखै दा नायनो सानदों आरो आं बेलासियाव
अ
नोंथांमोननिथिंलाय बेबायदि फोरोंनाय लादोंना लायाखै
औ जोंनिथिंबो दङ' दंनाया जागासिनो दिनैनिफ्राय जादों होननाय खोनादों ओमफ्राय आं थांनो मोनथ'वाखै आरो दासिमबो। थांनो सानदोंमोन आंबो ओमफाय समा मिलायथ'वाखै नै।
औ औ औ औ नंगौ नोंथां। बिदिनो गामि-गामि बिदिनो दोरोङारि जोंनियाथ' दा खमायलांबाय नालाय सोलोंनायफ्राबो ओंखायनो बिदिनो बयनिबो ओनसोलाव बा गामि- गामि बयबो जुदि साफा साफा बा गामिनि गथ'-गथायफ्रा बेफोरखौ मोजाङै रोङोब्ला इयुनाव जोंनि हारिमुवाबो थांगोन गुवारैबो बे ओ अरलांगोन बेबायदि ओ थांखि लानाया बिराद मोजां जादों आरो सरखारनिया ओम।
दा जोंनि दामनाय देनाय बा मोसानाय गोमालांनो हमनायफ्रा बेफोरनि गेजेरजों जाखांफिनगोन आरो ओ बयबो रोंनानै थागोन इयुन समहालागै बिसोर जायफोर दा सोलोंनानै रोंदों बिसोर गुबुनखौबो फोरोंलांनो हाफिनगोन आरो
औ औ नोंगौ नोंथां। नोंथाङा दाखालि जानानै थांनाय बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लादोंना लायाखैमोन?
आङो बे समावथ' बाहागो लानाय जायासै। आङो बे समाव ओ जायगा जायगा मोनसे अडिसन बायदि जादोंमोन ना
औ औ नोंथां।
समाव आङो फैनो सम मोनाखैमोन आरो दा बेनि थाखायनो ओ आङो बागुरुम्बा दोहौआव बाहागो लानाय बाहागो लानो खाबु मोनासै आरो नोंथाङा बाहागो लादोंमोन नामा?
औ नंगौ नोंथां आङो बाहागो लानो मोनदों ओ मानि मास्टार ट्रेनार हिसाबै बाहागो लादोंमोन आंबो। औ बे बाहागो लानायावबो जोंनियाव गोबांनो बिदिनो सायख'लायनाय जादों गिबियावहाय जोंखौहाय जेनेबा ओ जाय जाय एसे ओ माने गोरों बा सिगाङावनो फोरोंबोबाय थानाय बेफोरखौ जों मा मास्टार ट्रेनाराव जोंनिफ्राय सायख'नानै हरदोंमोन आरो बे बिदिनो गिबियै मास्टार ट्रेनारफोरनि ट्रेनिं जाग्रोनाया ओम माबायावहाय जादों क'क्राझारनि रामफुर बिलावहाय जादोंमोन। बेबायदिनो बेवहाय बे ओनसोलाव ट्रेनिं होग्रोनाय जादों आरो बागुरुमबा दोहोखौहाय बेयावनो डेम'बो फार्स्ट डेम'आ बेयावनो जादोंमोन। ओ बागुरुमबा दोहौनि ओ मोसानायनि दि औ भिदिअ खालामजेननाय गिबि भिडिअ' बानायनाया बेयावनो जादोंमोन बिनि उनाव बिदिनो ओ लासै लासै गेजेरावहाय ओ द्रपबो थाथ'दोंमोन जाथ'वा माया बेबायदि खोनानै गोबाव सम गेजेराव
औ
बिनि उनावहाय बिदिनो दिडसेम्बरावहाय खौरां मोनबाय। जे बागुरुम्बा दोहौवा जाफिनसिगोन होननानै
औ दा ओरैनो ओ सानबेसेसो सानबेसे प्रेकटिस खालामनाय बे बागुरुम्बा मोसानो थाखाय
ओ बागुरुम्बा दोहौआवहाय प्रेक्टिस खालामनाया ओरैनो थ' बिदिनो ट्रेनिं होग्रोनाय जादों मास्टार ट्रेनार फोरफोरखौहाय गिबियावहाय ओ बिदिनो ट्रेनिंवहाय सानब्रै-सानब्रै सानबा बिदि लादों आरो ट्रेनिं हो होनानै ओमफाय ट्रेनिं होग्रोनानै बेबायदिनो बे मास्टार ट्रेनार फोरफोरखौनो गासै ब्रैजौ मास्टार ट्रेनार फोर दंमोन नालाय
औ
बे मास्टार ट्रेनार फोरफोरखौ आसामनि गुबुन गुबुन एल ए सि आवहाय दैथायहरदों आरो फोरोंहरनो
औ
सानथामनि थाखाय बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ जिल्ला बा डिस्ट्रिकटव बा एल ए सि आवहाय थांनानै बिदिनो गावबा गाव नङा जाय गाया गोसोबायदि हरदों आरो रानलायनानै हरबाय बिदिनो मास्टार ट्रेनार दा बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै सानथामनि माव बादा फोरोंनानै लाबोदों आरो गुवाहाटियावहाय ओ मोसाखावरि बिथांमोनखौहाय
औ
नोंथाङालाय बे प्रेकटिस खालामनायखौ नुदोंना नुवाखैमोन नोंसिनि ओनसोलाव
जोंनि ओनसोलाव नुदोंमोन जेब्ला ओ आं खोनादोंमोन आरो ट्रैनारफोरा ओरै गुवाहाटियाव जयैनो सोलोंहैग्रोदोंमोन होनाय बिनि उनाव बे सोलोंखांनायनि उनाव जोंनियाव मोनसे साहित्य सभा जादों मोन आरो माबानि बर' थुनलाइ आफादनि ओ एनुयेल कनफारेन्स जादोंमोन आरो दा बेयो जोंनि बरलागाव होननायाव जादोंमोन ओमफ्राय दा बे समाव माखासे बे साहित्य सभा प्रग्रामावनो मोसानायबो जादोंमोन आरो मोसानाय माखासे सोलोंहैदोंमोन जोंबो बेयाव थांदोंमोन आरो मोसानो दा बे समावनो जायफोर बा बागुरुम्बा दोहौनि ट्रेनारफोर दंमोन बिसोरो प्रेक्टिस खालामनानै फैबायमोन आरो गुवाहाटिनिफ्राय बिनि उनाव प्रेक्टिस खालामनानै फैखा खांनायनि उनाव जायफोरा बे बर' थुनलाइ आफादनि ओ हाबाफारियाव मोसानो बाहागो लादोंमोन बिसोरबो बे मोसानायावनो दंमोन आरो दा सम सम माखासे अ ओ दसे सम बागुरुम्बा सोलोंदोंमोन आरो दसे सम बे थुनलाइ आफादनि हाबाफारिनि थाखाय मोसानाय बेफोरखौ बिदि सम सम सोलोंबाय थादोंमोन आरो बे समाव आंबो सोलोंनायखौ नुबाय थादोंमोन आरो आरो बिनि उनाव जेब्ला बेयो जोबनानै ओ गुवाहाटियाव खेबसेनो मोसानो होननानै लिंहरदोंमोन आरो दा बे समावबो आङो साननै ना सानथामसो नुदोंमोन आरो प्रेक्टिस खालामनाय समखौ दा अब्लाबो आङो बै सानखालि आरो जोबथा प्रेकटिस खालामनायखौबो नुदोंमोन आङो नायनो होननानै माबायदि जायो होननानै थांदोंमोन आरो माने ओ उन अखानायै इदि मानसि फोरा गोबां फैगोन ना नुगोना नुवा होननानै सानदोंमोन आरो दा बेनि थाखायनो गिबि नायहैग्रोदोंमोन। आरो बिनि उनाव टिकेटखौ मोन्दोंमोन खुनु मथेब्लाबो बेनि उनाव जोबनाय सानखालि जि सानखालि फाइनाल मोसानाय जादोंमोन बै सानखालि बो आङो बागुरुम्बा दोहौनि मोसानायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो।
अ जोबोद मोजां नोंथां ओ बिदिनो जोंबो बिदिनो हजोंहाय ओ जेनेबा ओ मास्टार ट्रेनार फोरा एल ए सि आव फोरोंनानै जेब्ला गुवाहाटिसिमाव फै गुवाहाटियाव ज' फैफिनजोबो अब्ला बिदि दिनो गुहाटिनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव बा गुबुन गुबुन हटेलावहायथ' दोननाय जादों नालाय माबा ओमोसाखावरि बिथांमोनखौ मासतार लोगोसे बिथांमोनखौबो माने गुवाहा थिनि गोबां हटेलफ्रानो बिदिनो बुकिं जाजोबदोंमोन आरो हटेलफ्रानो जायगा थोलायै बेबायदि जादोंमोन ओम मानोना जि रोजा ओ जिसे रोजा पारफर्म खालामगिरिफोरखौ मोनसे जायगायाव दोननांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा बेनिखायनो जानाय लोंनायनिबो माखासे गोबां मानि प्रब्लेम जादोंमोन आरो सोरबा सोरबा बिदिनो ओ देहायारि उसुबिदा बेफोरबायदि जादोंमोन जेबायदिनो जेब्ला सानदुं गोसा जादोंमोन ना प्रेक्टिस खालामनायाव अब्ला गोबां मानसि फ्रानो बिदिनो खर' गिदिंनानै सोरबा गोग्लैदों सोरबा आथिं सानानै गोलैदों बेबायदिनो गोबां माने उसुदि-उसुबिदाफ्रा गेजेराव नुजादों आरो।
अ
जाउनाव माखासे जेब्ला प्रेक्टिस खालामबाय थानाय सम बे समावहाय ओ गेजेर समाव जोङो माने दोनथ'लांगौ बेबायदि जादों आरो सानदुंनि थाखाय। ओमफाय
दा बे समाव ओरैनो सान्दुंआबो गोबां जादोंमोन आरो बे समाव बेखायनो जोबोद गोलोम गोलोम गोजां बोथोरब्लाबो गोलोमदोङानो होनजायोना गोजां बोथोर बायदिखौनो मोनामोन।
गोलोम बोथोर माने गोजां बोथोरबाबो मानि सानदुङानो मानि खराथारमोन आरो सान जेब्ला सानजौफु जायो बे समावहाय ओरै जोंहा समाबो गैला बेबायदि जादोंमोन आरो ओंखायनो प्रेकटिस खालामनांगौबो जाहैबाय।
औ
सरखारनि प्रग्राम हिसाबै जै थिनो माने खामानिखौहाय सम मथे मावनांगौ। बेबायदिनो मोजाङै मोजां जानानै थांबाय आरो बागुरुम्बा दोहौवा बेनि अनगायैबो बेबायदिनो गोबां मानसिफोरा बाख्नायबाय गुबुन गुबुन हादरफोरनिफ्राय नायफैदों होननाय खोनादों आरो ब्लक फोरावबो नुदों जोंनि बागुरुम्बा दोहौवा बुहुमावनो मुंदांखा जादों बा गोसारदों गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरा बाख नायदों ए उमुख जायगायाव अ आसामाव बर' हारि दं होननानै मोनथिदों। बिदिनो जोंनि गाननाय जोमनाय जोमनाय जानाय लोंनाय बेफोरो गासिबो जोंनि ओ माखासे हुदाफोरा बा जोंनि हारिमुफोरा ओ गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय गोसारदों आरो बिनि अनगायै बो ओ आसाम सरखार आरो भारत सरकारा बागुरुम्बा दोहौ जोबखांनायनि उनावहाय मोनसे हाबाफारि लाबावनो होनदोंमोन दिल्लीयावहाय मोनसे माने जयै बेबायदिनो बागुरुम्बा दोहौ बायदिनो रंजानाय बिहुजों लोगोसे नैबे साननैसोनि गेजेरावनो मोनसे खौरां मोननाय जादों दि ओ बिहु मोसानायखौ दिल्लीयाव हाय मोनसे दिन्थिफुंनाय लानाय जागोन बेबायदि मोनसे खौरां मोननाय जादों आरो
अ
नोंथाङाबो खोनादों ना बा नुदोंना बे खौरांखौ
ससे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय थादोंमोन आरो बिखौ एसेबां गोसो होनाय जायाखैमोन माब्ला जागोन बेखौबो सानाखैमोन आरो
औ औ बिहुनिया जाग्रोसिगोन जानांगौ मानोना बिसोरनिखौ होग फोरानाय जाहैबाय
औ
मानसिफोरखौ बुरजाखौनो लांगोन होननाय खोनादों बेवहायबो बिहुनिखौथ' नैजिबा रोजा होननाय खोनादों नैजिबा रोजा जा नोङो मोसागिरि बा मोसाखावरि बिथांमोनखौ लांनांगौआ गोरलै बाथ थ्रा नङा आसामनिफ्राय दिल्ली सिम बेयावबो गोबां उसुबिदाफोर नुजाथिगोन आरो बिदिनो थानायनि जानायनि औ नोंथाङा दिल्ली बेराय थांबायमोन नामा
दिल्लीयाव बेरायहैखांबाय आङो खननैयनो जाबाय
औ मा मा जायगायाव बेरायहैनाय नोंथाङा
आङो गिबियाव ओ गिबियाव बांद्राय बेरायनाय जायाखैमोन जोङो माने दिल्लीयाव जोङो गिबि थांजेनबा साननैल' थानाय जादोंमोन बेयाव ओरैनो रेलवे स्टेसननि खाथि खाला जायफोर जायगाफोर दंमोन बेयाव थांदोंमोन आरो हेलाबाद बे रेलवेनि खाथियावथ' इसेबां नायथावना जायगाफोर गैयामोन अब्लाबो ओरैनो थांनानै फैदोंमोन आरो बेनि उनाव ओ जेब्ला गिबियाव आङो नैरोजा जिदाइनाव थांदोंमोन बेयाव बांद्राय गिदिर बेराय जायाखै उनाव नैरोजा नैजिथाम मायथाइयाव जेब्ला ओ आरोबाव खनसे थांबावदोंमोन हेलाबा कुथुब मिनार इण्डिया गेट आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव थांदोंमोन आरो आं नामफोरखौ बावबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसेनो दिल्लीयाव थानाय बड'लेण्ड हाउस बेयावबो थानानै ओंखाम जाबोलायदोंमोन जोङो दा बेनि अनगायैबो आङो माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायदोंमोन आरो इदिनो टाउनाव बांसिन गिदिंनाय जादोंमोन
उम उम अ आंबो थांफेरनाय जायाखै नोंथां थांनो गोसो दिल्लीयावहाय मानोना भारत नि राजथावनि मोनसे बयहाबो नायनो मोनसे
औ